ओ नोंथां माब्रै
मोजांङानो आं नोंथांनिसिम मोनसे खोथा सा-सावरायनो नागिरदों जे
औ नोंथां ओ सरायनो हागोन नोंथां सावरायनो हागोन
ओ माबा आंनो नोंथांनिसिम बेलाहे माबानि आबादनि बेला सावलरायनो नागिर दों जे नोंसोरनि ओनसोलथिं एबा औ नोंसोरनि ओनसोलथिं माबोर ओरै आबादखौ माने आबाद गायनाय थुनाय बोरै जायो?
जोंनिथिं ओ ओ गिबियावनो आं बेखौसो सोंनो सानबाय नोंथाङा एसे ओ साउन्डफोर खोनादों नामा एसे सोदोबफोर आंनि
औ खोनानायालाय खोनादों औ।
सेमिनिट उं र।
हा
नोंथां खोनाबायना एबार?
औ खोनादों औ।
ओ आबादनि सोमोन्दै जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि बेबायदि गामि एरियाफ्राव जों फ्रायानो बे गोदोनि गोज जाम आय आदब खायदाफोरजोंनो जों आबाद मावनायखौ दाबो नुयो। खिन्थु जोंनि ओनसोलनि बाहेराव बहुदआनो जौगाबाय दिनै नायनो थाङोब्ला ओ गोदान बिगियानारि आगजु फोर लानानै बिसोर बिथांमोना गायो।
औ।
आरो जोंनिजों बिसिनिजों रुजुना नायोब्ला माने बहुत बेबायदि माबा मोनो आरो फारागथिखौ मोननो हायो। बेनो आरो ओंखायनो आं सानो माने ओ जोंनिथिं आबादा एसे लासैनो सोलिगासिनो माने जौगानायफ्रा जोंनि एरिया खिनियाव दा नोंथांमोनथिंनसो आंथ' जेबो बुंनो हाला माबायदि सोलिगासिनो? नङा होमबा नोंथां?
औ। आं जे ओ नोंथांसिम सोंबावनो जे बो बे समाव नोंसोरो माबा नोंथांमोननि थिं आबादखौ बोरै गायनाय जायो जेरै होनोबा ट्रेक्टरखौ मा बायदि एवो आरो मा मा रोखोमनि माइ गाइनाय नोंथांनिफ्राय मिथिनो हागोन नामा आङो
औ हागोन नोंथां हागोन आं निसय आं बेखौ फोरमायना होनो इसाबो जादों जानायालाय जोंनिथिं फ्रायानो ओ दासिमबो
औ
माने जोंनि गामि एरियाखिनि आरो जोंनि ओनसोलखिनियाव फ्रायानो दाबो मोसौजोंनो हालौवो आरो बिदिनो माला बा न'खरसे बा न'खरनै बिथांमोनाल' बेबायदि दानि गोदान आगजुफोर जेरै ट्रेक्टर बागेरा बेफोरजों हालेवो आरो ओमफाय आबादफोरखौलाय मोजां जानाय नुनो मोनो होमबाबो माने आरो बिगियानारिफोरजों माबा रुजुजाया आरो दायो दाथ' खोथियाफो नानै गायबायानो जोंनिथिं बेनो जेरै नों थांमोनथिं नरमेल गायो जोंथिंबो बिदिनो नरमेलानो गायो आरो औ जेरै फार्स्टआव खोथिया फोनाय खोथिया फोनायनि उनाव आलि दाननाय हालेवनाय ओमफ्राय माइ गाय नाय गायनायजों लोगोसे माबायदि दैखौ ओ एसे थाल लानांगौ जायो आरो माला माबे समाव दैखौ बे दब्लायनिफ्राय बै दब्लायाव हगारनांगौ जायो बेफोरो आयदा खाद' खायदाफ्रा सेमानो आरो नोंथांमोनजों आं सानो
ओ
औ
ओ आं जोंनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओ ओनसोलाव दायो नियम दोङो जेरै माबा हाल एवनाय हाल एवनाय जों गिबिखौ मोसौजोंनाय एवनाय जायो आरो
औ औ नोंथां
आरो जोङो सेकेन्ड टाइम एबा सप्तासे एबा हप्तानै थांनानै जोंहा ट्रेक्टर एबा गोदान आदबखौ ओ लानाय जायो बेनि उनावथ' जोङो एबा सान नै बे सानथाम थानानै माबाखौ ट्रेक्टरखौनो एवनाय जायो गाय एबा गायनायनि सिगां गोथिया औ फुनायनि सिगां म थोंदा खोनादों
खोनादों नोंथां खोनादों
औ
ओमफ्राय नों औ
बिदिनो सोलिलांनाय जायो जानायालाय
उम ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं बेबायदि जेनेबा जेब्ला माइखौ आबादनिफ्राय बोखांनो थाखाय हायो बे समाव नोंथांमोनथिं बिदिनो गोदान आगजुफोरजों हायोना ना गोदोनि बायदि बे आखाइफोरजोंनो हायो
जोङो जे जोंनिथिं गोदान आदब एबा मेचिनजों हानायफ्राय माबा सम सफैथ'वाखै एबा बिदि जाथ'वाखै आरो ना नङाबा नङाबा जोङो माबादोंनो हानाय जायो एबा खासिजोंनो
खासिजोंनो ना आतसा सा उम मोजाङानो आखाइजों माने बेल' आरो जि गोदान आयदाजों जुदि खालामोब्ला थाब जायो ओमफाय बे गोजामजोंबा लासै
औ
बो बे गोदान आदबजों बानायोला जोंहा बहुद बिदिनो मुलाम्फाबो थायो नङा होमबा जेरै जों जिगाबबो मोनो औ जिगाबबो मोनो जिगाबनिफ्राय ओरै हासारबो मोनो नङा होनब्ला आन्थायबोला जुदि गोदो खोनाबाय ना
हेल'
खोनाबाय ना
दायो एसे मोजाङै फैगोनदां रावा।
नङाबा जोंनि सि साउन्डनि एसे प्रब्लेम जागासिनो ओ नोंथाङा बाहाय साउन्ड होबावनो हायोबा
साउन्डथ' नोंथां आंथिं ओ मोजाङानो दङ'। से माबानि नेटरकनि एसे इसु जादों इसु जादों नाबा बायदि मोनदों आं आरो। फैबाय ना?
ओ सावना जाला लै।
औ औ औ दे जेबो नङा।
हेलौ।
औ औ।
हेलौ। खोनायाखै?
ओ आंनि रावखौ खोनाबाय ना?
हेदफनालाय नोंहा?